औ हेल'।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना हेलौ। अ नों नोंथाङा माबाफोर हाबा फोर मावबाय दं नामा दायो?
नोंथां आंथ' नै जेबो मावाखै ओरैनो जिरायनानैसो दंला बायो दसे।
औ
खोनादोंना नोंथांआ?
औ अब्ला नोंथाङा
औ औ।
सिरिमोन नामा नोंथां?
मा होनदों नोंथांङा खनसे होनफिनलाय।
अ नोंथाङा अब्ला नोंथाङा दसे समनि थाखाय फ्रिमोन नामा?
औ फ्रि दं आं नै ओरैनो ओंखाम सानजौफुनि ओंखाम जाखांना जेरायला बायनासो दं नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' जोंना खान्थाल बेगरजों आलुसोमोन नोंथां।
औ जोबोद गोथाव माथो नोंथां औ।
ओ नोंथां मोननालाय मा ओंख्रि? अ खबराथ' मोजाङानो औ नोंथां
अ नोंथाङा मा सोंदोंमोन आंनाव
ए नोंथां मोननालाय मा ओंख्रि होनदां
अ जोंना नासो खोमालै नोंथां आं जानाय जायाखै दायो आं ओंख्रि संदों ओमफ्राय ओरै ना बिदै फ्राय एवलाबायायदों खोमा
अ-अ मोजाङानो
आं नोंथांनो मोनसे जाहोनावसो फनखौ हरनाय जादों
अ मा जाहोनमोन बेबा नोंथां?
ओ जाहोनानो जाबाय आङो नोंजों मोनसे आयदायावसो सावरायनो साननानै आं बे बे फनखौ हरनाय जादोंमोन नोंनिसिम नोंथां।
अ सावरायजागोन नोंथां। बिब्दिब्ला नोंथां देेलाय आयदाखौ होनलाय नोंथाङा मा आयदानि सायाव बेयाव आंजों कल रायज्लायनो नागिरदोंमोन
आयडायानो जाहैबाय नोंथां ओ फरायनायनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंजों
अ फरायनायनि सायाव ओ सावरायजागोन नों बेथ' जोबोद मोजां आयदा फरायनायाथ' जोंनि सावरायजागोन नोंथां। बिब्दिब्ला आं-आं सावरायनानै औ आं सावरायनानै होग्रोनोसै नामा नोंथां? औ-औ
बिदिब्ला ओ-नोंथाङानो फोरमायग्रोदो दे
औ-औ दायो जेनेब्ला जोंहाथ' फरायनाय होनोब्ला नोंथाङाबो मिथिखायोना नोंथां नोंथाङा बोथ' जेनेब्ला सासे फरायसायानो जाखागोन बिबदिब्ला माने जोंहा फरायनाय होनोब्ला जोंहा माने फरायनायजोंनो जों जोंनि जिउआव माने जोबोद दावगालांनो हायो नोंथां दायो फरायनाय बा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि एबा बायदि बायदि जोङो जिउआव जेनेबा साख्रि बाख्रिफोर मावहैनो हायो माने जेनेब्ला आं दायो बुंगोन फरायनाया माने जोंनि थाखाय जोबोद गोनां होननानै आं सानो आरो आरो नोंथां
मानोना जोंहा माने फरायनाय गैयाब्ला माने जोंहा जेबो जिउआव आरो फरायनायनि गेजेरजोंसो जों बायदि बायदि रोखोमफोरनि मुवा बेसादफोरखौ सिनाय मोनो हायो नालाय बेनिखायनो फरायनाया माने जोंनि थाखाय गोनांथार होननानै आं बुंनो-बुंनो सानो आरो।
औ नोंथां
जों फरायनायनि गेजेरजों मा मा जाहैनो हायो होनोब्ला जों आं गिबियावनो बुंगोन जोंहा फरायनायनि गेजेरजों जों बायदि बायदि रोखोमनि जेनेबा गिदिर गिदिर साख्रिफोरखौ जों मावहैनो हायो बेजों लोगोसे जों मोजां फरायनानै एबा मोजां सोलोंथाइ लानानै जोङो माने जिउआव देरहासार जानो हायो होननानै आं मिथियो आरोना नोंथां। दायो जोंहा औ जेनेबा जोंहाथ' दायो फरायनाय होनोब्लाथ' जोङो उन्दै समनिफ्रायनो फरायनांगौ जायो जेनेब्ला हमनानै ला थाखो सेनिफ्राय लानानै गोबां गिदिर गिदिर फरायनाय दं बेफोरखौ जोङो फरायनांगौ जायो आरोना नोंथां। दायो जोङो औ माने जों मोजां फरायनानै जुदि जोङो मोजां सोलोंथाइ लानानै जोंङो जुदि मोजाङै मोजां बिब्दिनो फरायलांबाय थानो हायो हायोब्ला जोंङो माने गोग्गो सोलोंथाइखौ मोननो हायो आरोना नोंथां।
दा बिब्दिनो आरो जोंङो जों बिदिनो जों जेनेबा फरायनानै एबा सोलोंनानै जों गाव रोंबा जों गुबुनफोरखौबो बिब्दिनो फोरोंनो हायो। बा जों फोरोंगिरिबो जाहैनो हायो फरायनायजोंनो जेनेब्ला जोंहा दायो दंबावो जों फरायनायनि गेजेरजोंनो जेनेब्ला जों बायदि बायदि गोजान गोजान दाब दाब हादरफोराव जोंङो माने साख्रि बाख्रिफोर मावहैनो हायो। बिदिनो कम्पानिफोर आव जों जेनेब्ला साख्रि बाख्रि मावहैनो हायो जायनि जाउनाव जोंहा माने गोबां फैसाफोर बो जों मोननो हायो। जेरै हमना ला जों औ डक्टर इन्जिनियार साइन्टिस्ट बेफोरबायदि माने जोंङो फरायनानै सासे जाहैनो हायो आरो। आरो सासे मोजां मानसि जाहैनो हायो। जों माने फरायनायनि गेजेरजोंनो दायो नोंथां जेनेब्ला आंबो फरायनायनि बागै एसे बुंना होबाय नोंथाङाबो जेनेब्ला एसे एनै मिथियोब्ला फरायनायनि बागै एसे नोंथां बुंना होलायदोलाय
औ नोंथां। उम नोंथाङाथ' दायो फरायफुनाय समाव दंखायो बे बा फरायगासिनानो जाहैदों बे दा जोंङो फरायोब्ला जोंङो फरायनायनिजोंनो जोंङो सिनाखि मोननो हानाय जायो बा नोंथाङानो बुंखाबाय जों दावगालांनो हायो मोजाङै दा जोंङो गोसो होना फरायबाथ' जोंङो बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंङो गिदिर गिदिर साख्रि लानो हायो बा मावनो हायो।
औ औ
जेरै जोंङो इउ पि एस सि एगजाम बा फरिखा आनजाद होनानैबो जों जोंङो ओ गिदिर पुलिस अफिसार जानो हायो। जेरै आइ ए एस आइ पि एस बिदिबो जोंङो जानो हायो जि जोंङो मोजाङै फरायबोब्ला बा मोजाङै ओ फरिखा आनजादनि थाखाय जोंङो मोजाङै ओ प्रिपेयार खालामनानै एक्जाम होबा। आरो बेल' नङा पुलिस नङा जोङो बिदिनो ओ फरायोब्ला जोंङो आर्मिबो जानो हायो। उम आर्मि जानानै दिन नेभि होननाय दं दैयाव थाग्राबो जानो हायो। जोंङो गोबां गोबां रोखोमनि जानो हायो। जेरै जोंङो पायलटबो जानो हायो। एर'प्लेन सलायोना जोंङो फाइलतफोरा बेखौबो जों जानो हायो।
अ अ औ खोनादों नोंथां नोंथांनि माथोखौ औ
औ
जादों खोमा नोंथां
टावार प्रब्लेम खोमा नोंथां
औ औ देफिनदै एबार खोनाबाय नोंथां
औ आं जेरै बुंबाय थानाय बायदिबा ओ जेरै जोंङो फरायनानै आं बुंदोंमोन ओ जोंङो फा-पाइलदबो जानो हायो एर' प्लेन सलायग्रा। जोंङो ओरै ट्रेननि ट्रेननि साख्रिबो लानो हायो जोंङो आइ टि आइ फरायोब्ला जोऔङो बेफोर एगजामखौ होनो हायो। जेरै एगजाम बा फरिखा आन्जादफोर होनायाव मोनसे नियम थायो बा रुल्सफोर थायो जे जोङो बिसिबां बिसिबां फरायनायबासो जोङो उ बे एगजामखौ होनो हायो बा बिस-बिदि बिदि कर्स फरायनासो बे एगजाम खौ होनो हागोन बेलेग हाया बिदि होननाय रुल्सबो थायो। जेरै जोङो फरायनानै जोङो साइन्टिस्ट एब्ला जोङो इन्जिनियार बा आइ-आइ टि आव थांनो गोसोबा जोङो साइन्स फरायथारनांगोन बिदि होननायबो थायो जोङो साइन्स फरायबासो ब बिदियाव फरायनानै थांनो हागोन जे जोङो आरो बिदिनो दंबायो जोङो ओम ओहो मास्टार जानो हायो जोङो प्रफेसार जानो हायो जोङो आरो रिसार्चसारबो जानो हायो गोब बां रोखोमनि दं जे जों जि गिदिर गिदिर फरायलांबासो जानो हानायफोरा दा आं बुंनो सानो जे जोंनि इउथ बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा ओ उन्दै-उन्दै बैसोआवनो फरायनायखौ नागारनाङा जोङो बिदिनो सोलोंथाइ ओ होनो हानांगोन जोंनि इयउथफोरखौ जे फरायनानै जोङो जोंनि जिउआव बहुदआनो दावगालांनो हायो साक्सेस जानो हायो जोङो मोजाङै फरायलाङोब्ला आरो गोबां गोबां रोखोमनि मान सि गिदिर जानो हायो सिनायथि मोनो बिदि होननानै जोङो जोंनि इउथफोरखौ खोन्थानांगोन बा मिथिहोनांगोन दाथ' नुनो मोनदों जे दाथ' नोंथाङाबो मिथियो बे जोंनि इउथ बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा उन्दै उन्दै बैसोआवनो फरायनाय गारोब्ला हाबा जाहैलाबायो दा बेखौ जोङो
मिथियो नोंथां औ।
साननांगौ गोनां खोथा जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ औ औ नंगौ नोंथां।
माने बांसिनानो जोंनि इउथाव ओ मोजाङै फरायया बा फरायनायाव गोसो होआ बां फुङैनो खाथायबाय थायो जिनफोरखौ बा सिख्लाफोरा बा सेंग्राफोरा उन्दै-उन्दै बैसोआवनो हाबा जायो मा जायो दा बिदि जानाङा आरोना नोंथां माने। इसोर जे मिथिया इसोर जे दा बारा मिथिया जे फरायबा बिदि बिदि मानसि गिदिर जानो हायो सिनायथि मोनो साकसेस जानो हायो। बिसोरो बिदि साननो हाथ'वाखै जानो हानाय बे बा बिसोरो नुफेराखै जानो हानाय बे ओम गोरों गोरों मानसिफोरखौ माबोरै माबोरै लामायाव थांबा माबोरै-माबोरै फरायबा बिदि जायो होननानै दा जोङो बेखौ ओ बासायनो बा जोङो दैदेन जोंनि इयउथफोरखौ दैदेनहोनो जोङो बिदिनो ओ सावरायनांगोन जोंनि ओ ससायटि बा मा होनो बे गामिफोराव बा आनसलिकफोराव बिदि मिथिं लानांगोन फांसनफोरबोआव जाबाबो जोङो बुजायनांगोन जोंनि इयउथ फोरखौ जे बिदि बिदि बिदि बिदि फरायनांगौ मानांगौ मोजाङै गोसो होनांगौ। फरायनायखौ गारनाङा मालाबाबो बिदि होननानै जों ओ फांसन बा एबा मिथिं बा बिदिनो ओ माबा माबि मेला खेला जाबाबो जोङो लेक्सार बा नलेज होनांगोन जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ।
औ नंगौ नोंथां औ दायो माने नोंथां औ औ।
बेखौनो बुंनो सानदोंमोन आरो दे नोंथाङा मा बुंदोंमोन।
जेनेब्ला आं बुंदोंमोन नोंथाङाबो जेनेब्ला फरायनानै माबाफोर साख्रि मावनो सानदों ना बिब्दिनो ओरैनो गोरों एबा रोंनाय गावनि ज खौ मोजाङै जालांनो थाखाय जेनेबब्ला नोंथाङा फरायगासिनो दं दायो
आंथ' दाख्लैबावैससे ग्रेजुवेट जादों नोंथां आङो दायो एगजामनि थाखाय ओ प्रिपेयार बा आङो फरायगासिनो दं एगजाम मोनसे कम्पिटिटिभ बा साख्रि नि थाखाय दा बियो आंना प्रिपयारा रिसेन बा फरिखा आनादनि थाखाय फरायनाया जोबथ'वाखै ओ फैगोन बोसोर राव आंना फरिखाया दायो आङो गोसो होनानै फरायगासिनो दं
औ औ जोबोद मोजां नोंथां
औ दा आङो नोंथांनिफ्राय गोबां सोलोंथि लानो हाबाय ओ फरायनायनि खेथ्रआव दा नोंथाङा माबोरै मोनखो आं बारा मिथिलाय थांला आं बुहुत गोजोननाय थादों खिन्थु।
औ नोंथां औ आंबो जोब जोबोद मोजां मोनदों नोंथां दायो नोंथांजों माने सावरायनानै आरो
औ नोंथां अब्ला बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां
अ जागोन दे नोंथां